हेलौ औ।
खोनादों नोंथां?
औ नोंथाङा मा खालामदों?
ओरैनो जिरायना दं नोंथां।
ओंखाम जाबायबा?
ओंखाम जाखांबाय नोंथां दहयनो जानाय नोंथां आं।
अ मा ओंख्रि जाखो नोंथाङा?
जोंहा ओंख्रिया दालि ओमफ्राय आरो आलुजों सयाबिन एवनायसोमोन नोंथां।
औ।
नोंथाङा मा खामबाय दं?
आंबो दङ ओरैनो नोंथां।
अ ओंखामफोर जाखांबायबा?
औ नोंथां जाखांबाय।
मा ओंख्रि जायामोन नोंथां?
जोंना आलु भल ना ओनिफ्राय केरेला आलुसो जेबो गैया बिनिफ्राय
खबरफोरा मोजांबा नोंथां।
औ आंना खबरा मोजांथ नोंथां नोंना माबायदि खबरा?
आंनाबो मोजांथ नोंथां दासान्दै
नोंथां नोंथाङा नोंथां नोंथांजों फंसे खोथा रायलायनो होननासो हरदों। दोंमोन आं।
औ मा खोथा खोन्थामोनबा नोंथां? रायलाय जागोन दे नोंथांं।
मागो दमासिखौ जों माबायदि फालि लियो बेखौ एसे फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां?
मागो दमासिखौथ जों बयबो गामि गामि बा न'खर न'खर बयबो फालियो आरो।
औ।
मागो दमासि बुंब्ला जोंना फिथा सौराय जानाय बा ओ आलासिफोरनाव माने बेरायहैलायनाय। बेरायहैनानै जयैहाय फिथा सौराय जानाय। गिबि सानावहाय जोंना ओ मागोआव आरो ना माने माइरं माने माइब्रा माइरंखो सोमगोन बा माथा माइरंखौ सोमगोन सोमना दोननानै। ओ- दमायसिं सानावथ' बयबो। गाव गावनि न'खराव आलारि बाथि सावनानै खुलुमो। बेनि उनावहाय बे सोमनानै दोननाय माइरं। खौ माने सुखांना लानानै। सुख'ना लानायनि उनावहाय जोङो दिंखियाव देयो आरो। दिंखियाव देनानै, देना लाना फैनायनि उनाव बिनि हरावहाय माने जोङो। ओ-भेलागुर जायखौ बुङो माने दुगैखांनानै। बयबो माने गथ' गथाय बयबो नख खरनि बाय बाहागि बयबो दुगैखांनानै बे बेलागुरखौ।
औ
माने ओ- सावनानै माने सायो आरो खि दुगैनानै दुगैनानै गासिबो। गोथार जानानै बे भेलागुर लुनानै दोननाय भेलागुरखौ सायो। आरो सायखांनायनि उनावहाय उम जोङो न'आव फैबाय फैनानै, फिथा सौराय सावनायखौ ज'नो गासैबो जिरायनानै जायो आरो।
औ
नोंथाङाबो एसे फोरमायना होदो।
जोंनि मागो दमासि बुंनो थाङोब्ला ओ। जोङो फिथाखौ माबोरै बानायो बेखौ आं एसे फोरमायना होनोसै आरो।
औ औ
जोङो माइब्रा माइब्रा फिथाखौ माबायदि बानायो जोङो बेखौ आं एसे नोंनो फोरमायना होनोसै। जोङो माइब्राखौ माइब्रा माइरङा मोननै रोखोमनि दङ आरो। मोनसेया गोसोम मोनसेया ओरै एसे ओ-फाख्रा आरो माइब्राया बेनिफ्राय जोङो उम। बेनिफ्राय जोङो माइब्रा माइरंखौ ओ- फार्स्टआवनो। सोमना लायो मागो टाइमाव बेनिफ्राय। सोमना लानानै जोङो। माबा मा होनो बिदिनो ओ- सोमना लानानै एसे गोबाव जाबा जोङो बेखौ ओ- दिंखियाव देयो। औ गुन्दै खालामना लानानै जोङो बेखौ न'आव न'आव दो ननानै सालियो सालिनानै एबा ओ- जोंनि फिथा जेनेबा- फिथाखौ बे माइब्रा माइरंजों जों एन्थाब फिथा नङाबा थावनि फिथा बिदिनो बानायनो हायो औ जों बिदि। बानायनानै जों मागो। जोंनि मागो दमासिखौ बेजों फालिनाय जायो। बुंनो थाङोब्ला जोंनि, ओ-धोहोरोमनि ओ- बर'नि ओ- बिदि मागोनि मागो दमासि होनोब्ला - फिथा बेफोरबायदियानो फिथा। फिथा सामथायानो जोंनि थाखाय आरो। ओ- बिदिनो औ जों लारु नालेंखलनि लारु मागोआव नारें खनि लारु बानायो बेनिफ्राय माइरं- निबो लारु बानायनो हायो ओ बिदि बिदिनो ओ जोङो सुजि सुजिनि लारु बानायो सिबिंनि लारु बानायो ओ आरो बिदिनो औ माथा माइरंखौ जोङो मागोआव ओ लावदुम फिथा सावनाय जायो आरो बे लावदुम फिथाखौ माबोरै सावो आं बेखौ एसे फोरमायना होनोसै ओ जोङो सिबिंखौ एवना लायो फार्स्ट एवना लानानै जोङो देयो देनानै बिदिनो ओ जों आरो माइब्रा माइ माथाखौबो जोङो देयो देना लानानै जोङो ओ बिदिनो सालियो दे खांनानै फिथा गुन्दै जाबा- थाय देखांनानै सालिनानै जोङो ओ फिथाखौ ना फिथाखौ जोङो दै दै लानानै ओ दै दोसे लानानै जोङो ओ दैखौ गुदुं खालामनानै बे दै गुदुंआव बे फिथाखौ होनाय जायो आरो सिबिंन फि- था गुन्दै बिदिनो खुरै नङाबा नारेंखलनि बाग्लायाव जोङो फि- थाखौ होनाय जायो आरो बेनिफ्रायनो लावदुम फिथा बानायनाय जायो औ बिनिफ्राय जोङो एन्थाब एन्थाब फिथाखौबो बिदिनो एन्थाब फिथाइया माइब्रा माइरंजोंसो जायो ओ माथा माइरंजों जाया एन्थाब फिथाखौबो आङो देना लानानै फास्थाव ओ बिदिनो सालिनानै मिहि सालिनानै आरामसे ओ गुर मेंथाय नङाब्ला नारेंख- खल बेजों बानायनाय जायो आरो एनथाब फिथाखौ जोंनि मागो दमासि होनबा जों ओ जोबोद मोजां आरो जोंनि थाखाय मागोआव जोङो जौ जौ जों जौखौ बानायनाय जायो जौफोरखौ जों लोंनाय जायो मागो दमासियाव अमा अमा बेदर जानाय जायो आरो आलासि आलासि उलासि फैयो जोंनि न'खराव जों बि आलासिफोरखौ जोङो फालिनाय जायो आरो मोजाङै मान होनाय जायो जों सनमान लानाय थोयो उन्दै गेदेर जोङो गासैबो लोगो नांनानै बे जों मागो दमासिखौ फालिलांनाय जायो आरो
औ
नोंथाङाबो हायोबा एसे फो फोरमायना होदो
औ मागो दमासिम बुंबाथ' फाथा सौराय जानायानो ना
औ
उम बयनिबो नखरावहाय ओ फिथा सौराइखौ बयनिबो न' नखरावहाय बानायनाय जायो बा सावनाय जायो नोंथाङाथ' ओ ओ थावनि फिथा आमफाय एनथाब फिथा लावदुम फिथा था माबोरै बानायनांगौ फोरमाय खाजोबबायानो
औ
उम ओ दाथ' ओ आं बुंनांगौ जेबोआनो गैला बिनि बागै अब्लाबो आं फंनैसो बुंना होनोसै
औ
ओ जेनेबा जों बैसाग मागो बोथोरावहाय बयनिबो न' खराव फिथा सौराय बा बयनिबो नखरावहाय बेलेग बेलेग रोखोमनि बानायनाय जायो बेलेग बेलेग रोखोमनि फिथा बानायनाय जायो बा थावनि फि थाबाबो बेलेग बेलेग रोखोमनि बानायनाय जायो बा सोरबा होयो संख्रै सोरबा होयो सिनि बिदिनो बयनिबो नखरावहाय थांनानै माने जानो खौ लुबैयो आरोना मागो बोथोरावहाय ओ बाहाय एसे बाबो मोनजाब्ला मोजां मोनो मागो बोथोराव बयनिबो नखराव फिथा सौवराइ सावनाय जायो नालाय जाहैनो मोनबा गोसोआ एसे मोजां मोनो आरोना बेरायनानै बेरायनाय जाखायो नालाय मागो बोथोरावलाय बिदिनो थावनि फिथा बुङोब्लाबो बिद बिदिनो नोंथाङानो फोरमायखादोंमोनबाबो आं एसे फोरमायना होबावनोसै थावनि फिथाखौथ' जोङो माइब्रा माइ रंजोंनो बानायखायो नालाय माइब्रा माइरंखौ बिदिनो आथा गोनां आथा गैयि दं आरोना माइब्रा माइरं आबो एसे आथा गोनांब्ला माने माबायाहाय ओ थावनि नि फिथायाहाय एसे मोजां जायो आरो ना ओ एसे आथा गैयैबा माने थावनि फिथाया बांद्राय मोजां जानो नागिरा आरो बे थावनि फिथाखौ फारटआवहाय ओ माइब्रा माइरंखौ सोमना लाबाय सोमना लानानै ओ थिखांनानैहाय दैनिफ्राय थिखांनानैहाय सर' होबाय सर' होनानै देबाय थेंखियाव देनायनि उनावहाय लाना फैबाय लाना फैनानै
उम बानायनोसै समावहाय बानायनोसै समावहाय दैजों एसे गलायबाय आरो दैजों गलायनानै ओ सिनो होयोना सं ख्रै होयो बे गावनि खोथासै उम बानायबाय बानायनानै सिनि बा संख्रि होबाय होनानैहाय आखायजों लारु खालामनानै एसे दाब्ला खालामनानै ओ थाव गुदुं खालामनानै थाव गुदुङावहाय होनानै दोनो आरो औ नोंथां जोंना टाइमाबो जोबबायमोन नोंथां
बेबायदिब्ला उनाव लोगो मोनसिगोन नोंथां औ दे औ